हेलौ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन
अ आं मोनसे ट'पिकनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन जे टपिकआनो जाहैबाय न'आव फिसिग्रा जुनार न'याव फिसिग्रा जिब जुनार आरोहाय हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनारनि सायावहाय मा फारागथि दं बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ
औ फोरमायनानै होनसै होमबा खोनादोंना नोंथाङा औ जोंनिया होमबा हाग्रायाव थानायखौ ओ जोङो सावरायग्रोनसै जोंहा गोदो गोदाय हाग्रायाव थानायफ्रा जोंहा गोबां जिब जुनारबो जोङो नुनो मोनोमोन जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो मैदेर लख्रा मोसा मुफुर ओ जिबौ मोख्रा स'नालि मोख्रा दा बेफोर जाहैबाय जिब जुनार आरो दाउफोरनि गेजेराव जोङो दाउराइ दाउथु दाउब' दाउखा दाउ खानजं फारौ दावराइ बाथ' दावथेफा गोबोर लाथा बायदि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना लोगोसेयैनो ओ औ बेफोरावनो दङ ओ जोंनि न'आव फिजानाय आरो न'आव फिजायै दाउफोरा बेफोरावनो ओ सरजाबनानै दङ आरो माने गोदोनि समावहायथ' जोङो बेफोरखौ न'आव फिनाय आरो हाग्रायाव फिनाय माने जेबो मिन्थिनायबो गैया होननायबो गैयामोन आरो ना ओ जेरै होनोब्ला जोङो बेसेन गोसा बेसेन गोसा होननानै बुङोब्ला जोङो मैदेर मैदेरफोरखौ जोङो बेसेन गोसा होननानै मिथियो मैदेर ओ मोसा आरो सना गाबनि मोख्रा आरो गान्दा थसे गं गोनां गान्दा बेथ' जोंनि थाखाय माने जोबोद ओ बेसेन गोसा आरोना औ जोंहा माने ओ गोबां बेसेन गोसा बेसेन गोसा ओ जिब जुनारफोर दङ आरो ना ओ जोंनि बिदिनो आसाम हादरावहाय बेफोरखौ ओ आसाम हादरफ्रावहाय ओ माने बेफोरबायदिखौ फाननानै माने आसाम सरकारफ्रा गोबां रां खामायबाय आरोना। जेरै होननानै बुङोबा अब्ला जोङो मैदेरनि हाथाइ मैदेरनि हाथाइखौ जोङो गोबां ओ बेसेनाव जोङो फानो आरो दंबावो जोंहा सना गाबनि मो ख्रा बेफोरखो बेखौबो जोङो गोबां ओ फाननाय जायो आरो जोंहा दंबावो ओ मा गंगोनां मासे गान्दा ओ थसे गंगोनांयारि गान्दा जोबोद मुंदांखा आसामा बेनि थाखायनो ओ बेखौ जोङो गोबां ओ रांनि बिबाङाव जोङो फानहरो आरोना गुब गुबुन हादोरफ्राव फानहरो औ ओ बेनि अनगायैबो ओ जोङो दायो माने गोबां सोलायनाय नुनो मोनबोबाय आरो ना ओ गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय माने गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय ओ जेरै सोलायनाय होनोब्ला जोङो दानि जुगावहाय जोङो गोबां न'आवबो फिसिनाय लानाय जायो जेरै न'आव फिसिग्रा जिब जुनारफ्रा जाबाय मैदेर मैदेरफोरखौबो जोङो दानि जुगाव न'आव फियो आरो गराय मैदेर गराय मोसौ बिदिनो ओ मुफुफोरखौबो जोङो फियो आरो लोगोसे मावाजि ओ अमा सैमा आरो मैसो आरो गोबां दंबावो बिदिनो दाउफोरनि बेलायावबो जोङो दाउस्रि ओ दाउराइ दाउ बाथ' आरो गोबां रोखोमनि दाउ दंबावो दाउ मैना बेफोरखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो लोगोसे जोंहा ओ गोबां नुनो मोनबावो जोङो ओ न'नि आरो फिनाय जुुनारफोर दा जोंनो गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो आरोना नोंथां जेरैहाय ओ मैदेर मैदेरा जोंनो गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो गोबां गिलिर गिलिर माल रोगानाय माल बोनाय माल बोफायनाय माल बोखांनाय बे फ्राव जोङो मैदेरखौ बाहायनाय जायो आरोना आरो मोसौ गारि ओ जोङो मोसौ गराइ बा मैसो बेफोरजों जोंहा गारि बानायनाय जायोमोन गोदोनि दिनाव बेफोरखौ जोंहा गारि बानायनाय जायोमोन गोदोयो खोनादोंना नोंथाङा बेफोरखौ जोंहा गारि मोसौ मोसौ गारि गराइ गारि मैसो गारि बानायनाय जायोमोन जोंहा गोदोयो ओ बेफोर गारिफोराव जोङो दंफांनि साखा होनाय जायोमोन गल गलनो मोसौ मानै एबा जरासे। एबा हालिसे एबा हालिब्रै हालिबा गाहामनि लाइन लाइन बानायनानै जोङो गारि बानायनो हायोमोन आरोना। ओ बे गारिजों जोङो दाब दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम ओ खम समनि गेजेरावनो थांनो हायोमोन आरोना आरो ए ओ हाथाइ बाजारफोरनिफ्राय जेरै माल बुस्थु लाबोनाय माइरं दैरं गोबां गिलिर गिलिर माल बुस्थु रोगानाय बेफोराव जोङो मोसौ गारि गराइ गारि एबा मैसो गारिफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरोना। गोदोनि समावथ' जोंहा गारि मथर गैयामोन नालाय बेफोरनोसोमोन मोसौ गारि गराइ गारि आरो मोस मैसो गारि लोगोसेयैनो जोङो दाबो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरोना हाग्रा बंग्रानिफ्राय जिब जुनार आरो न'नि जिब जुनारनि गेजेरावहाय
औ औ
बिदि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनि दिनावहाय जोङो मोसा मैसो मोसा ओ बिदिनो ओम सिंह' बेफोरखौ जोङो जेबो जोबोद गियोमोन आरो दा दाबो गियो बेफोरखौ जोङो ओ गो गोदोनि समावहाय माने बेफोरो जोबोद आजादियैहाय हाग्रा बंग्रायाव गिदिङोमोन आरोना गोदोनि दिनाव हाग्रा बंग्राफोरा गोबां गिदिर गिदिर अरनबारि हाग्रा बारि दङमोन आरोना बेवहाय माने बिसो बिसोरो जोबोर आजादियै थायोमोन। गोसो जायोबानो सिखार खालामनानै जानाय गोसो जायोबानो सिखार खालामालासिनो थानाय बेफोरबायदि थायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय हाग्रा बंग्राया माने गैला आरोना बेनि थाखाय माने बिसोरो ओ दायो बबेयाव थानो बबेयाव मानो बिदि जानानै माने मानसि दोमसि बेफोरबायदि गावसिनि गिनायजों मानायजों मानसि दोमसि बेफोरबायदिखौ जोङो सिखार खालामनो एबा मानसि दोमसिनि न' बेफोराव ओ फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना बेनि थाखाय माने गि थावना आरोना मोसा मोसा लख्रा सिमंफोरा बेनि थाखाय माने दायो जोङो गोबां सोलायनाय नुदों जे बिसोरखौ जोङो फानजारि बायदिफोरावसो दोननायखौ जोङो नुनो मोनदों। फानजारि एबा जेल जेरै ओ जोङो ओ सिरियाखाना बायदिफ्रावसो जोङो ओ बिसोरखौ मोनसे गिदिर गिदिर फानजारिफ्रावसो सोजोबनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना। ओ मानोना बिसोरो दायो जोबोद गि थावना जानानै फैबाय बेफोरनि थाखाय माने बिसोरखौ ओ मोनसे फानजारियावसो जोङो ओ सोनानै दोननांगौ जायो आरो ना। बे फानजारियावहाय माने ओ नायग्रा उम थायो मालिक बेफोराव माने ओ जोङो बेदर फिसाखौ हरनानै ओ हो होनाय जायो आरोना बिसोरो बेखौनो जानानै थांनानै थायो। बेनि उनावहाय ज जोंहा गोबां ओ बेफोरबायदिनो सोलायनाय फैदों। जेरै होनोब्ला जोङो गोबां ओ जोंहा हाग्रा बंग्रानि जिब जुनारफोरखौथ' जोङो नुनोनो मोनबावला, ओ गोमालांजोब्बाय माखासे जोंहा हाग्रा बंग्रानि जिब जुनारफ्रा गोमालांनाय होननानै बुङोब्ला जोङो सना नो मोख्रा आरो मोख्रा गलिया गरिला मोख्रा आरो डाइनासरफोरबो दङ'मोन गोदोनि दिनावहाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनला आरो उद जिबौ उदजिबौफोरखौ जोङो दानि जुगावहाय नुनो मोनलिया आरोना गोबां ओ जोङो ओ बेफोरबायदि ओ जिब- जुनारफोरखौ जोङो जोबबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना। आरो इयुनाव लाहालागै ओ थागोना थाया जों बेखौ माने ओ जेबो ओ हमनो हाया आरोना बेफोरखौ जोङो संरैखा खालामनानै ला खिनाया ओ जोंनि खामानि आरो आ जोंनि गोनांथार खामानि ओ नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे जिब -जुनारफोरखौ बोरै ओ संरैखा खालामनानै लाखिनो हायो एबा मोजाङै बोरै सेभाव लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे ओ जोंनि सोरगिदिं थानाय ओ ज बेफोर ओ जिब- जुनारनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ औ जोंहा ओरैनो हाग्रायाव थाग्रा जिब -जुनार होननानै बुङोबा जोङो हाग्रायाव थाग्रा जिब- जुनारखौहाय बे जाग्रा बेदर जाग्रा जुनार होननानै मिथिनाय मोननाय जायो माखासे जुनारफोरखौ जेरै मोसा सिंह लख्रा बेफोरखौ जों बेदर जाग्रा जिवारि होनना आ मिथिनाय जायो आरो ओरैनो जोङो मैदेर गराइ आरो मोख्रा बायदिखौ जोङो मैदेरजों गराइ मैदेर मोखर मैदेर होनोबा ओ आरो जोङोहाय थालिर फिथाइ बा थालिर बिलाइ बेफोरखौ फिथाइ सामथायाइखौ जानायखौ जों मिथिनो मोननाय जायो आरो जोंहा गराइ मै होनोबा गांसो जाग्रा जिवारि होनना मिथिनो मोननाय जायो आरो ओरैनोबाथ नआव फिसिग्रा जुनार होनोबा जोंहा अमा मोसौ बोरमा सैमा मावजि बेफोरखौनो फिसिनायखौ मोननाय जायो आरो जोङो हाय गांसो जाग्रा जिवारि होनोबाथ' ओरैनो जोंहा नआव फिसिग्राया मोसौ बोरमा आरो बेफोरखौनो जों गांसो जाग्रा जिेवारि होनना मिथिनाय जायो जोङोहाय नआव फिसिग्रा जुनारखौहाय गासैबो जाग्रा जिवारियावहाय बाहागो खालामनानै दोननाय बा फरानि गेजेराव हाय मोनथिनो मोननाय जादों मानो होनोब्ला ओ जोंहाय मोसौ बोरमा मोसौ बोरमाफोरा गांसोजों लोगोसे माखासे आदारफोरखौबो हजम खालामनो हायो आरो बिनिफ्राय जोंहा आरो अमायाबोथ‌ आदारनि अनगायै जोङो हाय माखासे हाग हाग्रा बंग्राफोरखौ जानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो बिनिखायनो जोङो बेखौ बिसोरखौ गासैबो जाग्रा जिेवारियावहाय बाहागो राननायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो जोंहा ओरैनोबाथ मोसा लख्रा सिंहखौ जोङोहाय बेदरनि अनगायै गांसो जानायखौ जों नुनो मोननाय जाया बिसोरखौ जोङो आरो माखासे सुबुं माहारिनि सेफथिनि थाखाय बा गावसोरनि सेफटथनि थाखाय बिसोरखौहाय जोङोहाय सिरियाखानाफोराव बांसिन दोननायखौ नुनो मोननाय जायो। ओरैनोबाथ सिगांनि समावहाय जोंनि जोंनि रायजो जानायफोराव बर हारिफोरावहाय बिदि गोजान गोजाननिफ्राय मालाबा हादान जायगायावथ ओरैनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैदेर मोसा बेफोरबायदि फैनायखौ बांसिनानो दाना खोन खोनानो मोननाय जायो जोंनि एरियावथ बेफोरखौ खोनाय मोना नाथाय बेलेग जायगायावहाय बंग्रानिफ्राय मैदेरफोर फैनानै न बां सिफायनाय आरो आबाद बायदिसिनाखौ खहा खालामनायखौ खोनानो मोननाय जायो। बेफोरनि सेफटिनि थाखायनो बांसिनानो बिसोरखौहाय काजिरङाफोरावहाय दोननाय जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो जोंहा ओरैनो नआव फिसिग्रा जुनार होनोबा मोसौआ जोंनोहाय गोबां हाबायावनो मदद होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो ओरैनो जोंहा मोसौजों हाल एवनाय आबाद मावनायावबो रैखा मोनो आरो मोसौ गायाहाय जोंनोहाय गाइखेर होनानैहाय जोङोहाय बेखौनो फाननानैहाय जोङोहाय बेफार फालांगि मावनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो अमानिफ्रायबो जोङो गोबां गोबांहाय बेखौहाय आदार होनानैहाय फिनानै बेखौ जोङो रांखाउरि बाहायनाय रांखावरि खामायनायावहाय जोङोहाय मदद मोननायखौ मोननाय जायो आरोना मानो होनोबा जोङोहाय दायो अमा मासेनि बेसेनानो बा रोजा अमा फिसानि बेसेनानो बा रोजायाव मोननाय जायो जोङोहाय जुदि मासे अमा लानानैहाय बेनो जुदि जोलै होयोबा जोङोहाय माखासे मासेनिफ्रायनो मासेया माबा जायो। बा गोबां रां आरजिनायखौ मोननो हानाय जायो आरो जोंआहाय जोंआहाय आरो दंबावो गोबांनो बोरमाफोर फाननानैहाय बा जोङोहाय बोरमा मोसौ फाननानैबो जोङो मालाबा समावहाय रांखावरिनि न'खराव प्रब्लेम जायोबाबो जोङो बेफोरखौहाय फाननानैबा फाननानै जोङो बेफोरनिफ्राय एसे रेहाय मोननायखौ मोननायखौ जों माने नुनो मोननाय जायो आरोना मालाबा समावहाय नांगौ समाव जोंनियाव हाय रांखावरिनि प्रब्लेम फैयोबा जों बेफोरनिफ्रायनोहाय नांगौखिनिखौ सुफुंनो हानायखौ मोननाय जायो आरो जोंहा जिब जुनार होननानै बुंबावोबा नआव फिसिग्रा होनोबा आरोबाव दाउ दङ